अ नोंथां औ दे नोंथां दिनै जोङो माइ गायनायनि सायाव एसे सावरायनि नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ नंगौ नों
जों बिदिनो माइ गायनाय बुंब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोराव गाैसैबो माइ गायो। बिदिनो जोङो माइ गायनाया ओ माइ गायनो। थाखाय जोङो फासथावनो खोथिया फोनाला नायजायो। आरो लोगोसे जोङो हाखौ ओग एवनायबो जायो लोगोसे हाखौ फोमोननो जोङो ओ गुरै बिदिनो ओ हाब्रु खालामनानै जोङो माइ गायनाय जायो लोगोसे जों बे माइ गायनायाव दै एसे थाफानांगोन जोङो ओ खैथियाखौ खैथियाखौ जोङो माइग्लिखौ फार्स्टावनो जों जावनानै लानांगोन जाहाटे ओ बे माया साफायै‌ स्र स्र जायो ओ लोगोसे से मायलि जावखांनायनि उनाव फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो‌ ओम जोङो बेखौ ओ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो खानानै दैयाव हरसेबा हरनै सोमना दोननाय जायो बेखौ हरसेबा हरनै सोमना दोननायनि उनाव जोङो बखनाय जायो बोखांनाय जायो बे माइ सोमनायखौ लोगोसे दसे सम दोनथ नानै जोङो ओ गस्तानिफ्राय जोङो मायखौ माइखौ जोङो हायाव ओ हायाव बखना दोननाय जायो हायाव बखना दोननायनि उनाव जो जोङो ओ बे माइखौ जोङो थालिर लाइ बा थालिर बिलाइ बा थास बिलाइ गोदोर थास बिलाइआ बेजों जोङो हरसेबा हरै खोबना दोननाय जायो औ नंगौ लोगोसेनो जोङो बे खोथियाया गाजा बेर गाजा ओंखारो जों बेखौ बे हा एवनाय हायाव होनाय जायो लोगोसे औ नोंथां जोङो बे फोनाय जायगायाव जोङो हासार जाहाथे बे माइआ बे खैथिया जाबोयो बेनि थाखाय जोङो हायाव ओ हासार सारनाय जायो लोगोसेनो जों औ ओ खैथा खौ जोङो माखासेनि ओम माहासे माहासे जाबाथाय जोङो एसे खैथाया जिथा जौखाङो एसे गोजौ जायो औमबानिया जों जों बे खौथियाखौ जोंनि बे ओ एवना दोननाय गायनाय लागा एवना दोननाय हायाव जोङो माइखौ गायनाय जायो बे हायावबो एसे एसे हासार सारबानाय जायो जाहाथे बे माइआ मोजाङै ओ‌ थायो बा मोज जाङै जालाङो होननानै जोङो बे माइयाव माइ गायनाय हायाव हासार होनना होयो। जोङो ओ माइखौ ओ गोबां रोखोमनि गायनाय जायो बिदिनो माइफोरनि नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै ओ रन्जित आसु माइ ओ बंग रनजित बायदिसिना जोङो ओ गायनाय जायो।
नंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बै नोंथाङा बुंनाय खोथिया फोनाय बेखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियाबो ऐ बस्थायाव सोनानै जोङो बे खौ ओ माबानाय जायो। औ दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो दैनि फाय बोखांनानै जोङो ओ दै रानखांनायनि उनाव बे खौ जोङो हायावनो एसे जोङो ओ मानानै दोननाय जायो आरो बे हायाव दोननाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बेखौ जोङो औ आसु बिलाइजों खोबना दोननाय जायो आरो बे खोबना दोनखांनायनि उनाव बेवहाय एसे एसे गाजा बेरो। आरो बे गाजा बेरनायखौ जोङो हरसेनि उनाव जोङो ओ बोखांनानै जोंनिया फोथाराव जि ओ हालेवनानै दोननाय फोमोननानै दोननाय जायगायाव जोङो बेखौ सारनो हायो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ बेबाय औ बेबायद बिदिनो जोंनिया फोथाराव जोङो हा हालेवना लाग्रोनां औ। बे हालेवना लाग्रोनाय बुङोबाथ जोङो गोदो गोदाय जोंनिया सोलिबोनाय बाददियै जोङो बे ओ नांगोलजों एबा नांगोल आरो मोसौजों मोसौखौ लानानै जोङो हालेवनायखौ नुनो थाङोमोन दासान्दि बेफोरखौ जोङो ओ जोबोद खम नुनो थाङो। बेवहाय जोङो गोदान जि ट्रेक्टर ओ ट्रेक क्टर बाहायनायखौ नुनो थाङो। बे ट्रेक्टरजों जोङो एवनायखौ नुनो मोनो सै से सै नै सैथाम बेबायदि एवनानै जोङो हा बे खौ फोमोनना लानाय जायो आरो लोगोसे बेवहाय जोङो जि ओ फोथाराव एबा दुब्लियाव जोङो गेजेर गेजेर जोङो दब्लाय बानायनाय जायो बे दब्लायाव आलि होनानै जाहाथे दैया बै जायगायाव थायो। आ बेनि थाखाय जोङो दैखौ होनाय जायो माबा आलि खौ होनाय जायो नोंथां। खोनादोंना नोंथांङा औ बिदिनो जोङो आलिफोरखौ गो गोबाङैनो हौवा मानसिफोरखौनो जों खदालजों बेखौ होनायखौ नुनो मोनो। आरो खोथिया फुनाय ओ खोथियाथ नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसेनि उनाव जोङो। बेखौ फुनाय जायो बे फु खांनायनि उनाव बेखौ जोङो आखाइ खोथियाखौथ आखाइजोंनो फु बे नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ आखाइजों फुनानै आथिङाव जोङो बैयाव फैफानाय माबादो मा होनो हा खौ जोङो आथिंजोंनो बुस्रानानै औ हाब्रुखौ जों आथिंजोंनो बोस्रानानै बेखौ जों साफा खालामना लायो नोंथां। आरो बेबायदिनो फोथाराव गं फोथाराव बै हालेवखांनायनि उनाव जि गोमोन जानानै थायो बे फोथाराव जोङो हिनजावफोरखौ बांसिनै जोंनि जायगायाव। गायनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो। बै गायनायाव ओ जोङो। गसासे गसानैै बेबायदि गायनाय होनना बुङो। बेवहाय ओ नोंथाङा फोरमायनो हागो गोन नामा बाबैसा गायो बेखौ।
औ नोंथां ओ जों बिदिनो ओ माइ गायनाय बुङोब्लाथ ओ जोङो ओ जोङो सुबुं माहारिखौ ओ माइ गायनो थाखाय लिंनाय जायो। बा जों माइ गायनो थाखाय थांनाय जायो जों बे माइ गायनायाव ओ माइखौ ओ जेरै ओम जा माइया माबाय दि बे माइखौ बेबायदि गायनाय जायो जेरै उ सोरनाबा गुबुं सोरनाबा गेसें ओ बा बिदिनो समानै गायलांनाय बेबायदि जोङो ओ माइखौ गायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो दै बुजा दै बुजायाव जोङो माइखौ जावायनाय जायो।
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
थारैनो जोंनिया बे
नोथां
औ जोंनिया दैयावहाय जे हायाबो जोंनिया गोथौ हा थायो आरो बोरि हा थायो गोथौ हाफोराव जों एसे ओ गोबावै गायनाय जायो आरो गोबाव गायनाय जायो आरो बे बोरि हाफोराव जों थाबनो गायनायखौ नुनो मोनो। जोंनिया बे जायगायाव जोंनि जाय बेयाव गोथौ हा नालाय बेवहाय जोङो ओ माइ हिसाबै जोङो रन्जित माइखौ गोबाङै गायनाय नुनो मोनो बेयो जोबोद जानायखौ नुनो मोनो नों
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांनि जायगायाव मा मा माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
बिदिनोथ जोंनि ओनसोलाव ओ ओ जोंनि जायगायाव माइखौ बाय दि रोखोमनि ओ गायनाय जायो जेरै ओ रनजित रन्जित अन्जना ओ माइब्रा
आरो बंगबन्धु ओ बाहादुर बेफोरबायदि माइखौ ओ जोंनि जायगायाव गायनाय जायो लोगोसेनो आरो गुबुन गुबुन ओ मुङैबो मुं आङो मोनथियि मुंबो दं माइखौ नाथाय आङो ओ बांसिनानो माइफोरनि नामखौ बारा मिथिबाङा ओ थेवबो आं जा मिथिनाय बे माइखौ ओ बि बियो जायगायाव जादों। आरो गोबां गायनाय जाबावो बिदिनो जोंनि जायगायाव ओ माइ गायो। लोगोसेनो जोङो दुब्लि बोथोराव थांबाथ' दा दैज्लां बोथोर ओ दा साफा सानै ओ सुबुङा माइखौ नख'रनिया माइ खौ गायजेननो हरबाय नाथाय बांसिन सुबुङानो आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायनाय नुनो मोन - नो। मानोना आबथिसुवा बायखांनायनि उनाव जा माइ गायो बे माइआ मोजां जाबोयो होमबा साबसिन जायो। बे ओ मिनथियो।
औ नोंथां बे बिदिनो जोङो आमथिसुवा बे आमथिसुवायाव जोङो माने गोदोनिफ्रायनो मानिबोनायखाय बे सुवा मोनसे बेनिखायनो जोङो फोथाराव जोङो हाबा होननानै बुङो आरो बेवहाय माइफोरखौ गायनो मोना होननानै ज जोङो फोथायबोदों आरो बेखौ दासिमबो फोथायबाय दङ नोंथां। औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो माइ गायखांनायनि उनाव बेफोर माइआ जोंनिया ओ जौबोनो हमो जौ बोनाय लोगो लोगो जोंनिया बेवहाय माइ फिथाइबो जानो हमो आरो बै माइ फिथाइ एबा बिदांफोरखौ जोङो जेब्ला मोनो मोनबाथाय बे खौ जोङो हानो गोनां जायो ना नोंथां बे हानायाव जोंनिया औ गोदोनि बादि जोङो ओ गोदो जों बाहायो मा बाहायोमोन जेनेबा खासिजों हानायखौ नुनो मोनोमोन जोङो सुबुंफोरानो बेवहाय थांनानै ओ खासिजों हायोमोन। आरो बै औ दानि दिनाव दानिया जोङो गोदान ओ जोंनिया ओ जि ट्रेक्टर बायदिसिना जोंबो औ आदबजों जों हानायखौ नुनो मोनो। बेफोर हानायखौ जोङो ओम फोथारावनो एसे फोराननानैबो फोरानदबनानै जोङो न'आव लाना थाङो आरो न'आव लाना थांनानै जोङो बेखौ ओ जेनेबा मोसौजोंबो बेखौ जोङो बै बिदांफोर बिदाङाव जि माइ दोङो बे माइफोरखौ जोङो जेनेबा नानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ आलादा खालामनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बैफोर औ माइ मोननायखौ जोङो बै जमानो जोङो दुलिफोराव जमानो दोननाय जायो आरो दुलिया बुंसारबाथाय जों बेखौ ओ बै बस्थाफोरावबो सोना दोननाय खौ नुनो मोनो आरो बै बस्थाखौ बस्थानिफ्रायनो जों माने ओ बे न'आव माइ रं ओ लामनायखौ नुनो मोनो आरो लामनानै जोङो बे नांगौ समाव जोङो सौना जानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांनि जायगायाव माबैसा खालामो बै माइ गोमोनखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना माबायसा हायो औ।
औ नोंथां जोंनि जायगायाव बिदिनो माइ हानायाथ' ओ खासिजों हानाय जायो नाथाय दानि ओ दा ओ खायफा खायफा सुबुङा खासिजोंबो हानाय जायो नाथाय ओ बांसिनानो ओ जों ओ जि दाम गोदान आगजु मिसिंदों हानाय जायो बेफोरजोंबो माइखौ हानाय नुनो मोनो लोगोसे जोङो माइ हाखांनायखौ माइ हाखांनानै जा मुथि सरनाय दङ बेखौ जोङो जमा ओ जमा मुथि गोदोर खालामनानै ओ लामस्रोनो थाखाय माने सान्दुंआव ओ सानसे बा साननै दोनो बे दोनखांनायनि उनाव जोङो औ नंगौ नोंथां।
ओन दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायै लागै
औ नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै गो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां दे।